द
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ आं ओरैनो नै जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। बुं दे माबा मा खौरां?
बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि ओ दंफां लाइफां गायनायनि आयदानि सायाव जोङो सावरायनि। नोंथाङा बिफां लाइफां गायोब्ला जोङो मा मोनो बेफोरनि बारै एसे बिफां लाइफां थानायनि बारै एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय।
औ औ र' आं फोरमायलांनि आं नोंथां होमबा मानो होनबा जों बिफां लाइफां गायोब्ला माने जोंनि गोबां मा होनो गोबां मुलाम्फा जायो आरो जोंनि जोंनि जिउआवहाय जोंनि सुबुं माहारि जोंनो बिफां
औ
थारगौ जाय-जायो जिहेतु जों हां लानाय हां हगारनाय बिनि थाखाय माने जोंनो बिफां लाइफांखौ नांथारगौ होननानै जों बिफांखौ जों गायनानै लाथारनांगौ आरो जोंहा। जेनेबा जों जिरायनो सा जिरायनो थाखायबो माने जोंनो साया नांगौ जायो। बेनि थाखायनो माने जों बिफांखौ गायनाय जायो बिनि माने जोंनि थाग्रा खुलि
औ
न' गुं लुनो थाखाय जोंनो खुन्था नांगौ जायो बेफोरनि थाखाय जोंनो माने मा होनो बिफां गोनांथि जाथारो आरो। आरो दानियाथ' न'फोरखौ लुनो थाखाय माने गोबां रोखोमनि मा होनो थाम खुन्था बेफोरखौ नांगौ जायो जोंनो बाथामफोरखौ माने दानिया मा होनो गोदोनिफ्रायनो माने जोंनियााहाय न' लुनायफोरावहाय माने दंफांफोरखौ बाहायबोदों जिहेतु माने दिनैसिमबो जों न' लुनायफोराव माने दंफां बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न' गंसे लुनो थाखायबा जोंना खुन्थानिफ्राय लानानै आरो उखुमनि थाखाय जोङो बाथामफोर नांगौ जायो गोदोनि समावथ' माने बिदि बाथाम बाहायनायखौ जों मानो होनबा गोदोनि समावहाय
औ।
गुखुम खानायावहाय बांसिन औवाजोंनो उखुमफोरखौ बांसिन बानायोमोन। दानिया माने थिं बेफोरबायदि थिं दोनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो माने बाथाम नांथारगौ जायो आरो। दंफांनि जों मा होनो बुंनो जों बुंनो हायो आरो आरो जों संनाय खावनायावनो बुंनो थाङो जोंनो ओंखाम संनायाव माने बनखौ बाहायो आरो गो गोद आरो खायसेफ्रा माने गेस बाहायनो रोङा नालाय बैफोरबायदि सुबुंफोरा माने दिनैसिमबो बनजों ओंखाम संनानै जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो जों जिहुतु बनजों संनानै जाबोखादों आरो जों बनजों ओंखाम ओंख्रि संनाय फोरा माने थावसिन जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानो होमबा गेसनि-गेसनि थावनाया एसे आलादा जायो आरो अ बनजों संनायनि ओंखाम ओंख्रिया एसे आलादा जायो मानो होनबा जों हनै माने बनजों संनाया माने जों मोनदो-मोनदो माने संनाय जायो आरो माने गेसावबा माने मा होनो एसे संनायनि माबाया एसे मा होनो जों जेनेबा माबा मोनसे फोमोननो थाखाय माने अरखिजों फोमोननो हायो बनजों आरो माने गेसावबा ओरैनो अर फिसा फोर माने अरखि बायदि जाया आरो जों गेसावहाय अरखौ फिसा खालामनानै संबाबो। बिनि थाखायनो माने जोंनो संनाय खावनायावबो गोबां हेफ हेफाजाब होयो आरो बिनि अनगायैबो जोंनिया मा होनो आबाद मावनायावबो दंफां लाइफांफोरा माने हेफाजाब होयो आरो दंफांफोरा जों ओरै ओ गोदोनि समनिफ्रायनो जेहुथु जोंनिया आबाद मावनानै जाबोदों बेनि थाखायनो माने जोंनिया जों सा
औ।
हाल मोसौजों हाल एवनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो नांगोल बानायनो थाखायबो जोंनो दंफां जोंनो दंफां नांगौ जायो आरो बिनि थाखायनो माने जों जोंनि - जोंनि जिवावहाय माने सुबुं माहारिनि जिवाहाय गोनांथिखौ जों नांथारथि दं होननानै जों बुंनो हायो दिनैसिमबो। आरो जों हां लानो थाखाय जों बिफां लाइफाङा जोंनि जोंनिलाय गोमालांसिगोन दा जों बिफां लाइफांनि जों गेसखौ लासै इदि होननानै माने जोंनि जिउआ माने मानसिजों दंफां लाइफांजों माने एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो। आरो नोंथाङा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां दंफां लाइफां
औ जागोन औ जागोन दे।
दे।
ओ नंगौ नोंथाङा बुंबाय दानि बावैसो ओ दंफांजों मानसिजों एंगारलायनो हायै सो सोमोन्दो दं होनना। ओ जोंनो दंफां लाइफां गैयाब्लानो जोङो साया सायख्लुम मोना। गासै जोङो गासैबो जिब जुनार मानसि दुमसि जोङो थैलांजोबगौमोन नङा होनब्ला? ओ जोङो साननि बिदुंजोंनो जोङो थानो हायै जाना रानस्राव जानानै थैलांजोबगौमोन आरोखि‌। ओ जोङो बेबायदिनो दंफां होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांफोरा जोंनो गोबां खामानि होबोदों। ओ जोबोद मोजां - मोजां खामानि होबोदों आरोखि जोंनो दंफां लाइफाङा। जेरै जोङो ओ गावनि थांनानै थानो थाखाय रांबो खामायनो हायो ओ आरो बिब्दिनो गावनि संना जानो थाखाय बायदिसिना बन रोखोमनि बेफोरबायदिबो ओ जोङो बाहायनो हायो आरोखि। जोङो नोंथाङा बुंलांबाय दहाय नोंगौ जोङो अरजों संबा बा बनफोर जों ओंखाम ओंख्रि संब्ला जोङो जोंनिया गोथावसिन न जायो होननानै जोङो मोनथियो।
औ।
ओ अरजोंहाययो संनाया आरो एसे मोजांसिन जायो आरोखि। ओ जोङो ओ‌ बनखौहायो बा दंफांफोरजोंबो दंफां बनाथ' साबसिन जोंनो नङा होनब्ला
नंगौ - नंगौ।
अराहायो थाब गोमोरा नालाय जोङो अरखौ फोमोरनानैब्लाबो जोङो अरखिजों रोहो रोहोजोंनो फोमोननो हागोन जाबाय थाबावो आरोखि।
औ।
ओ बिब्दिनो जोङो ओ बनफोरखौहायो दालायफोरखौबो दाननानै बा दंफां गिदिर - गिदिरफोरखौबाबो जोङो बन जानो हायो आरो जों दंफां गिदिर - गिदिर फोरखौथ' जोङो मा खामानियाव बाहायो मोनथिखायो नङा होनब्ला। जोङो मोजां - मोजां फालें ओ आलना आरो जिरायग्रा बायदिसिना रोखोमनि टेबोल दाइनिंफोर बेफोरबायदि बानायनानै लानो हायो आरो न'नि थाखाय थाखायबो खेरखि, दरजा बेफोरबायदि बानायनो हायो आरोखि। आरो जोङो ओरैजाय होयो थिंआव थिं दोनो थाखाय जोङो उखुमावबो ओ बाथामफोरखौहाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला। ओ‌ बिब्दिनो जोङो ओ गोबां खामानियाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। माखासे ओ फिथाइ जाग्राबो दङ नङा होनना नङा होनब्ला माखासे फिथाइ जाग्रा आरो माखासे जे ओ बिफां - लाइफां सायख्लुम होग्रा। होमबा मोजां रोखोमनि बिफां बेफोरबायदि थायो आरोखि। जोङो बिब्दिनो माखासे दंफांफोरखौहायो गोबां दाम - दाम होनो माने बेफोरखौ माने फानोब्ला जोंहा गोबां रां मोनो होननानै जोङो मोनथिनो हायो जेरै जोङो बुंनानै थाङोब्ला ओ सन्दन दंफाङानो जोङो दायो बेसेबांबा बुरजा रोखोमनि होननानै जोङो रांनि बा बेसेनि ओं होननानै मोनथिनो हायो आरो।
औ।
ओ जोङो बेखौहायो बायोब्ला बा फानोब्ला गोबां रां मोनो आरोखि फांसे दंफाङावनो गायनो हायोबा आरो। ओ बिबदिनो जोङो ओरै दंबावो ओ जोङो रबार बिफांनिफ्रायथ' जोङो आथा दिरुनबाय थायो नङा होनब्ला। बे आथानिफ्राय जोङो दिरुनबाय थानानै जोङो फैसा मोनबाय थायो।
उम
ओ जोङो रबार दंफांखौ एसे एनैथ' गायखाया नालाय। गोबां गायबाथाय गायबाय गोबां गायो एसे आदा बिगासो बा बिगासेसो जानाय गायखायो नालाय। बेयावनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरोखि फानहरनानै। ओ बेनिफ्राय जोङो ओरै साल दं फाङानो होन सिगुन दंफांफोर होन बेफोरनि खौबो फानोब्ला जोंहा गोबां रां मोननो हायो आरोखि। आरो जोंना नुनो मोनोब्ला ओ माखासे बिफांफोरखौ हायो जोङो न' लुजेनो थाखाय फारमा बानायनाय नुयो नङा होनब्ला? ओ बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायजायो जोंनो दंफाङा। आरो जोंनो फिथाइ सामथायाइ जानो थाखायबो माखासे बिफां लाइफाङा ओ फिथाइ होयो। जेरै बुंनो थाङोब्ला थाइजौ खान्थाल, लेसि बेफोरबायदि दंफाङा जोंनो ओ फिथाइ होयो आरोखि नासपुथि बेफोरबायदि दंफाङा। ओ जोङो ओ माखासे बिफांफोरखौ गाहाय गाहायावनो फिथाइ थायनाय नुनो मोनो। आरो जोङो गिदिर जाजासिमावबो फिथाइ थायबाय थानायखौ नुनो मोनो आरोखि। आ बिबदिनो जोङो थाइजौ, खान्थाल बेफोरनि बिफांखौ बेलेग खामानियावबो बाहायनो हाबावो नङा होनब्ला? ओ जेरै जोंहा गाम्बारि बिफां होननानै बुङोब्ला जोंथ' बर'फोरनियावहाय गाम्बारि बिफां गैयाब्लानो जुलिखौहाय जाया होननानै जों खोनानो मोनो नङा होनब्ला? ओम गाम्बारि बिफाङावहाय बिफांखौहाय जोङो खामफ्लाय बानायनानै हाबायावहाय बेखौहाय नांथारगौ आरोखि। ओ आथिं सुनाय मा सुनाय बेफोरावहाय बहायनो। ओ मानो आरो हाबायावहाय बिब्दिनो बाहायनाय बो नुनो मोनो आरोखि। ओ जोङो गुबुन गुबुन बिफांफोरजों आरो गोबां खामानिफोर मावबावो। बिब्दिनो ओ जोङो ओ फिफांफोरनिफ्रायथ' जोङो फिथाइ मोनो बे फिथाइखौबो माखासे फिफांफोरनि फिथाइफोरखौबो जोङो फाननानै रां मोनबावनाय जायो आरोखि। आरो जोंहा ओरै खराय दंफांफोर दङ। बेफोरथ' गोबां गेदेर गेदेर दंफां जायो नङा होनब्ला?